हेल' हेल'
हेलौ खोनायाखै नामा?
ओं दासो खोनादो।
ए माथो एफा गोबावजों खोनादों। मा खालामदों? ए।
बुंलाय।
थाङाखै
ओहो जेरावबो थाङाखै न'आवनो दङ सान्दुं गोसाना जेरावबो थाङाखै।
ए माथो मावदों न'आवलाय?
ओरैनो जिरायनानै दङ नै।
ए।
माइ गायखांबायना?
सोर सोर दं गसिबो ए
मादै आं दं ।
उम।
सालोन दुंदोंना दुङाखै नोंसिरनिथिंलाय? हो?
सान्दुंआनो एसे दुंहां दुङाहां जागासिनो बोरैबा दुङोबो बोरैबा दुङाबो जागासिनो।
उम जोंनिथिं सान्दुं दुंदों गरमथार। उम जि गरमखा। बारा नै एसे एसे बारदों आं दा ओइनै बाहेराव जिरायफैदों बार बारनायाव।
ए दावराव खोनादों ओंखायसो। एसे दावराव खोनादों एसे दावराव खोनादों बार बार नाय खोनाखादों। बिदि खोनायाखै नों खोनादों?
ए।
मा ओंख्रि जानाय?
ओंखाम जाथ'आखैनो ओंख्रि संगासिनोसो माबा भहल ओमफाय आलु मथर ल गायनाय ओमफ्रायो जोगोनार बिजौ भाजासो संगासिनोसो। नोंसालाय संबाय?
आलासि फैयाखै नामा नोंसानाव? जोंहा संथ'आखैनो।
हा?
ओ दालि ना बाथोन संगोन खोमा।
ए सोर सङो?
मादै संगोन। मादै संगोन होनदो।
फुङाव जाखादों दहाय फुङाव जाखादों ओंखाम।
ओं ओं जादों।
ओमफ्राय माखासेफ्रालाय बहा थांजोबदां? जोंहा फुङाव जाया।
ओ बयलार फारामाव मा होनो हासारबो बोखांदों ओमफायो मामिया माइ गायहैदों।
ए मा होनो बयलारनि मा माबाखौलाय मा खालाम बयलारनि हासारखौ मा खालामो?
हासार जायो। ओ मा होनो बानलु गायनायफोराव होयो।
ए सोरबा लांनो नागिरदों नामा? बायनानै लाङो?
ओहो रावबो लांनो नागिराखै दा ज' दोन ओं बायनानै लाङो।
ए गोदानसो। फिनसिगोनलाय।
ओंं गोन सोगोन।
जागोन ना जाया नोंस्रा ब्रयलारखौ
जायो।
ओ नोंस्रा जाया
न'आव थाबाथाय जानो बायोना
उफाय गैया जानांगौ जायो
उम
ओमफ्राय खबरफ्रालाय बोरै
खबनो दे नोंनालाय
ए आंनाबो मोजाङानो
उम
अबावबाफोर थांनांगौ गैया नामा?
ओहो गैया
नोंसोरनिथिं दिनै बाजार दंखोमालै थाङा नोंसोरो बाजाराव
दिनै देवबार ना
दिनै टाउनावसो जायो
ए थांफेरा नोंसोरो
टाउनावसो ओहो थांनायानो जाया गोजानथार
ए
ओंहो थाङा नोंसोरनि थिंजायलाय बाजार जायाखै दिनै
दिनै जाया जोंनिया माबायावल' जायो सुक्रुबारल' जायो
ए
खम बारबो जायो जि दाउ गाबोहाय नोंसिनिथिं दाउ दंखायो खोमा नोंसिनिथिं जोंथि गैयानो दाउ गाबनायखौनो खोनाया
जोंथिङाव दङ
दाबो माइ गायखाङाखै नामा सोरबा सोरबा
ओहो सोरबा सोरबा गायखांजोबबाय नोंसालाय गायखांबाय ना नोंस्रा माइ गाया
जा हाबा जोंहाबो गायखांबाय गायो गायनाया ओमफ्राय गायखांबाय जोंहाबो
उम हाजिरा होजोबो नामा नोंस्रा
ओं हाजिराफोर होनानै गायखांजोबबाय जोंहा खुरथिया बुरजा लाखायो हाजिरा जिराफोरखौ न'
ओम
ओंखामखौलाय दा सानसुआव खैथायाव जायो
ओ
ए
नोंसलाय खैथायाव जायो
जोंहाबो बिदिनो जिसे जिनै जायो
उम
मोसौआलाय गाइखेर होगोन ना होला नोंसोरनाालाय
दोनादों
मा जादों बेमार माबायदि
ओ
ए मोदोमाव ए ओमफ्राय माबायदि जाखो ओमफफ्राय माबायदि जायो आदार जानो हाया
ओहो ह द
आयो आमफाय आदार जाया
मसुर
बिमानाव ना फिसानाव
फिसानावबो जायो गिरनाव जायो
ए दामा दाम सेरनाम जादों फिसानावा फिसानाव
दायो फिसाानावसो जादों
ए जोंनाबो मोजां औ बिमाया आथिं लेंग्रि दाहां थाबायनो हाया हायानो
उम
नोंनालाय लोगोफ्रा बेरायनो फैयानो
आ द गस अनो
ए नोंनो थाङाखै ओमफ्राय
ओहो दा इसोरबो खामानि मावगासिनोना
माइ गायबाय थादों
दालाय स्कुल बन्द सम माबा फुजायाव द्रेस बायनो माबानो माइ हाजिरा गायनांगौमोनहाय
हो
हागोना हाया नोंलाय
खोनायाखै
माइ हाज हिराफोर गायनो हागोन ना हाया होनदों नोङो ए खोथियालाय आखासे बिस बेसेबां मोनो आाखासेयाव बेसेबां मोनो
जों जिरां
ए ओमफ्राय नोङो फुगोन ना फुवाखै
न'आवहाय फुदों मालायनाव फुहैयाखै
ओरैनो ना फैस ए ओरैनो
ओरैनोसो फुयो न'आव न'आव ओरैनोसो
ए आंलाय न'बाबो न'आवबाबो फैसा लायो नामा नंदों आङो
ओहदलाया
न'आवलाय मा खालामनानै थाबाय थायो नोंलाय मोसानानै थायोना लेखा फरायनानै थायो ना ओरैनो मेथाइ खनलाबायायना थायो ना माबा मोनसे नायना थायो
मबाइल नायनानै थायो
आ बे थ
दान्दआव लेखा फरायनो बायोलै
ए
द उ
ओमफ्राय खबरफ्रा मोजांखाादा ओं गाससिबो दंजोबोआनो
मोजां नोंनालाय नोंनालाय खबरा मोजां औ उ
ओं आंनाबो खबरा मोजां दे दोनथ'नोसै
ओ ओं